औ नोंथां आं नोंथाङा ओरैनो फ्रि दंबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां दा नोंथां नोंथांजों आङो बर' हारिनि दानाय लुनाय बर' हारिया माबादि दानाय लुनाय खौ गोदोनिफ्रायनो लाखिगासिनो दङ जेरै बर' हारिनि गाननाय बायदिसिना जोमनाय आरो बेफो फोरखौ बिसोरो बोरै लाखिनानै दं बेफोरनि बागै नोंथा एसे फोरमाय हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां जों जि दानाय होनो बा जोंनि बे मोनसे गोबां गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे रां खामायनाय नि ओ गेजेरजोंबो मोनसे मा होनो बेखौ दोरोङारि माबाखौ लाखिनायनि था माबानाय जायो आरो ना जेरै सि दानाय बुंबा जोङो गोदो गोदाय एसे जानो थाखाय जोंनो गोनां जानाय गुबै मुवायानो जाबाय खुन्दुं बे खुन्दुंखौ जों जेरै एमफौ लाथा एबा इन्दि बा इन्दि जा खुन्दुं दं बेखौ एम्फौ लाथानिफ्राय मोननाय जायो आरो लोगोसेनो जों जेरै बुंनो थाङोब्ला बोरमा बोरमा मेन्दा बे खोमोनजोंबो बायनाय जायो आरो ना लोगोसेनो गोबां बोसोर बैसोआनो गोबां जुनार एबा बिफां लाइफां बेनिफ्राय जों खुन्दुंखौ दिहुननाय जायो आरो ना खुन्दुंखौ जोङो गोदो गोदाय गाब होनो थाखाय ओ जोङो जेरै जों खोनाबोनो मोनदों नुनो मोननाय बादि दा खुन्दुाव गाखोनो थाखाय जोङो ओ बिफां लाइफांनि बिलाइ बेनि जा ओ बिफां लाइफांखौनि बिलाइखौ जादों देग्लिनानै बेयाव जा मा होनो बेखौ रेसि ओंखारो बेखौ रिसि ओंखारनायाव दैयाव गलायनानै जि कालार होनो जि गाब होनो गोसो बे गाबुआव सोमनानै दोननानै जोङो खुन्दुं'फोराव गाबहोनायखौ खोनाबोनो मोन्दों आरो ना औ गिबियावनो जोङो जि दानायखौ मारै दायो होनोबा जों गिबियावनो बेखौ खुन्दुंखौ मोजाङै थैग्लोनानै लानानै जोङो बेखौ आ जेरै मा होनो मा माने बेखौ रासो बेयाव माबाखौनानै लानांगौ आरो ना लाखांनायनि उनाव जोङो जि दानायनि गुबै गोनां धोरोमानो जाबाय जेरै किसान ओ ततखाल बेखौ जोङो ओ लानांगौ आरो ना बेजोंनो हिखौ दानाय जायो आरो ना
नोंगौ
हि दानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां मोनो मानो होनोबा जोङो बर' आइ जोफोरखौ जों नुबोगासिनो दं गोबां हि दानानै जो बिसोरो बे हि दानायखौ फाननानै गोबां जेरै न'खरानाय नखर सा मलायनायाव गोबां हेफाजाब होबोनायखौ नुनो मोनो आरो ना आथिखालाव हि जानाया मोनसे जेरै जेरै मा होनो फालांगि जोबोर गोदोर फालांगि जाबोनो हमदों आरोना औ नोंथाङा जि दानायनि बागै एसे फोरमायना हा
औ नोंथां दा जोंथ' जि दानाय होनोब्लाथ' जों गोदो हिसानसालियाव न'खर न'खर हिसान दानानै जोङो खुन्दुं इन्दि खुन्दुं मङाब्ला बायदिसिना खननिफ्राय खुन्दुं लुनानै जोङो हि लानायखौ नुदोंमोन नाथाय आथिखालाव गोबां गोदोर गेदेर गेदेर जोङो कम्पानि बायदिसिनायाव जोङो बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दख'ना बायदिसिनाखौ जोङो खम समनि गेजे रावनो गोबां गोबां बिबांनि जोङो दानायखौ नुनो मोनदों नाथाय गोदो गोदो गोदो न' सिङाव न' न'आवनो हिसानसालि जानानै जोङो गावबा गाव न'खराव गानग्रा जोमग्रा बायदिसिना आइजोफोरखौ जोङो गान दानानै गाननाय खौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालाव आथिखालावथ' गोबां बायदिसिना सुबुं अनजिमाया बांबाय न'खरावबो न'खरावबो आइजोफोरा बेफोरबायदि सम मोनैनि थाखायनो बिसोरो जि उम फैसा थाखा मोनो बेफोरखौ बिसोर हाथाय बाजाराव बायनानै लाबोयो आथिखालाव दानाय लुनाय बायदिसिना हिसानसालियाव दानायखौ जोबोर खमायनायखौ नुनो मोनदों थेवबाबो जों जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा दानाय लुनायनि अनगायैबो गोबां खामानियाव आखा फाखा बेखौ जोङो नुनो मोनदों दा जों बुंनो थाङोब्ला जों बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो दख'ना बायदिसिना गानबोदोंमोन नाथाय आथिखालावबो मा बायदिसिना जों गाननायखौ नुनो मोनदों बेखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिया गाननाय जोमनायाव बायदिसिनायाव जोङो दावगानायखौ नुनो मोनदों आरोना नों दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जों बर' हारिया गावसोरनि दानाय लुनाय दख'नाफोरखौ जों गुबुन जायगायाव जोङो गाननानै थाङोब्ला जोङो सिनायनो सिनाय सिनायनो हाखायो आरो जों नुब्लानो जे बियो सासे बर' आइजो होननानै नाथाय गुबुन खायफा सुबुंफोरा जों बर' हारि दानाय बायदिसिना गाननाय जोमनायखौ गाना लाबो मासिनो बिसोरो बायदिसिना हाथाय बाजाराव मोननाय बायदि गुबुन हारिनि दखना बायदिसिनाखौ बिसोरो गाननानै थाङो बेनि जायनि जाहोनाव जों सिनाय हाया बेनि थाखायनो जों बर' हारिनि दानाय लुनाय माने बांदोंब्लाबो गुबुन फारसेथिं बियो जोबोर खमायनोबो हमदों जेरैखि जों बुंनो थाङोब्ला दान बर' बर' आइजोफोरा जेनेबा गोदोनिफ्रायनो गानबोबाय थायोमोन नाथाय आथिखालावबो साफा सानैया गाननायखौ जोङो नुनो मोनदों गोबां आनो दख'ना बायदिसिनाखौ गाननायखौ जोङो आथिखालाव नुबांला बेनि थाखायबो बर' हारिनि सिनायथि बिनि थाखायबो बे गानग्रा जोमग्राखौ जोङो गाननाय जोमनायनि जायगायाव जों खमायनायखौ एसे नुनो मोनदों आरो ना नोंथां औ नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा
औ जों हि जानाय बुङोबाथ' जोङो नोंथां जेरैबायसा फोरमायनाय इफरमेसन आरो ना आरो बे हिदिरानो बां गोबां मा होनो गेदेर फालांगि जाबोदों जेरैहाय जों नुनो मोनबोगासिनो ददि गोबां जायगाफोराव हि दानाय वेभिन जा बुङो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना बेयाव वेभिं वेभ बानायनाय लोगो लोगोनो जों गोबां आइजोफोरा बेयाव खामानि मोनो मानो होनोबा बेयाव हि दानो थाखाय गोबां आइजोफोरनि गोनांथि जायो बेयाव मोन लोगोसे औ बेनिफ्राय वेभिंआव हि दानायफोरखौ जोङो आइजोफोरखौ दाखोनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ हाथाय बाजार फाननानै गोबां रां मोनो बेफोर रांफोरजों गोबां आइजेंफोरनि नखरफोरा सोलिगासिनो दं आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओमफ्राय नोंथाङा जेरै नोंथाङाथ' आसागि बैसागिनि सल' बाथानि बागै खोनाखादों जानांगौ
औ नोंथां खोनादों नोंथां
सलि बागै एसे फोरमायनानै होनो सानदों नामा?
औ नोंथां आसामि बैसागि होनब्लाथ' जों बिजाब नङाब्ला गोदोनिफ्रायनो जों खुंगाजों खुंगाबो जों खो खोनानो मोनबोदों आसागि बैसागिया जोबोर दानाय लुनाय बायदिसिनायाव आखा फाखामोन बिसोरो बायदिसिना दानाय लुनाय फोराव बिसोरो जि दा बिसोरो जेरैथिं दाउ मासे बिरलाङोब्ला नङाब्ला बायदिसिना मै बायदिसिना बिसोरो जुनार नङाब्ला बायदिसिना सिखिरि बायदि बिनाय बिसोरो मेगनजों जि नुयो बेफोर मेगनजों जि नुयो बे बे बियो आखाइजों आखाइजों आगर एरनायाव आखा फाखामोन बेफोरबायदिनि बियो दानाय लुनायाव होनोब्ला जों आसा गि बैसागनि नामखौ लायालाबासिनो जानो हाया बियो गोबांनो सिनाय जानाय बेयो लिर बिदाबफोरावबो लिरजानायबो बुंजायो दा जोंङो बुंनो थाङोब्ला जोङो दा आसागि बैसागिया जेब्ला नुयो जेब्ला बे बायदिसिना फारौनि मेगनफोरखौ नुयो अब्ला बे फारेउ मेगननि मिथियाव बियो गाव महरखौ होनो हायो जेरै आरो बाय बायदिसिना बिबार फोरनि बियो नुब्लानो बियो गावगायनि हिसान सालियाव बे आगरखौ होनानै बियो दख'ना नङाब्ला फालि बायदिसिनाखौ बियो दानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जों बिजाबावबो जों खोनानो मोन्दों आरो आबै आबौनि गोदोनि आबै आबौआबो जोंखौ बुंलांनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आसागि बैसागिया जोबोर दानाय लुनायाव आखा आखा फाखामोन आरो बिसोरो रावजोंबो जेनामोन बिसोरो जि बायदिसिना गाननाय जोमनाय आगर एरो बिसोरो जोबोर मोजाङै आरो गोसो होनानै आगर एरनायखौ जोङो बिजाबफोराव लिरनायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो खोनानोबो मोनदों आरोना नोंथां दा नोंथाङा आसागि बैसागिखौ माबादियै ओ खोनानो मोनदों आरो नों बिजाबफोराव माबादि नोंथाङा बिसोरनि मोजां दानाय लुनाय बायदिसिना बिसोरनि आखल आसागि बैसागिआ दानाय लुनायल नङा बिसोरो बायदिसिना खामानि जेरै संनाय खावनाय बायदिसिना बिदोर गायनाय फुनाय बायदिसिना आरो बायदिसिनायाव बिसोरो आखा फाखाखौ जोङो खोनानो मोन्दों आरो बिजाब बायदिसिनायावबो जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां औ नोंथाङा दा एसे जे आसागि बैसागि माबायदियै दानाय लुनायनि अनगायैबो बिसोरो माबायदि खामानियाव आखा फाखा मोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ हागोन नोंथां आसागि बैसारि जो जा सल' बाथा आरो एबा जोङो जेरै खुगा खुगा खोनाबोनाय हिसाबै आसागि बैसागिआ जि दानाय याव गोबां मुखुब मोनो आरोना बिसोरो आसगि बैसागिया बिसोरो बिब' बिनानावमोन आरो ना बिसोर आसागि बैसागिया सि दानायाव जोबोर मुखुबमोन बिसोरो जेरै गोबां रोखोमनि सि दायोमोन सि दानानै बिसोरो गोबां ओ जेरै जों खोनानाय बादिब्ला आसागि बैसागिया गोबां आगर एरनो गोरों होननानै जों खोनानो मोनो आरोना जेरै बिसोरो बुंनो थाङोबा जेरै हाग्रानिफ्राय मै फैनाय एबा जेरै दाउ बिरनाय एबा सिखिरि बिहरबायसाखौ बिसोरो जेरैबायदि नुयो बिहरबाय सानो बेयाव आ आगर होनो हायो आगर महर होनो हायो मोन आरोना औ बेजों लोगोसे बिसोरो जेरै दानायनायजों लोगोसे बिसोर जेरै खामानि दामानि मावनाय माइ गायनाय ओ संनाय-खावनाय आरि गोबां मुखुब मोनो आरोना औ नोंथाङा ओरैनो मा होनो बे बर'फोरनि मोननैसो आगरनि बागै आगरनि मुं बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां जेरै आगर होनब्लाथ' जोङो फारौ मेगन आरो दाउस्रि दाउस्रि देलाय बायदिसिना जोङो आगरफोरखौ नुनो मोनो
औ औ
नोंथां ओमबा नोंथां जोंना टाइमाबो थौबायमोन गोजोनथों नोंथां